हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां औ खालाम दा आं नोंथांनि औ फन हरनायनि जाहोना बेनो जाबाय आं नोंथांजों ओ बैसागुखौ लानानै फंनैसो सावरायनो सानदों।
औ नोंथां थारैनो
थांआ समाय होनो हागोन ना औ दा बिदिब्ला जोङो जाग्लायनोसै बिल' नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो
दा बैसागो बैसागो बुङोब्ला बे जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद आंगो फोरबो जेरैहाय जों रंजाथाइ आंगो फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे बैसागो बोथोराव जोङो गासै बर' माहारियानो बा बर' सुबुङानो रंजायो बाजायो बेहाय गेदेर उन्दै गासैबो दा बेखायनो जोङो बै बैसागोखौ जोंनि आंगो होननानै जोङो बुंनाय जायो दा बे बिथिङाव आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुबैगोन जे
औ
ओ गोदोहाय बर'फोरा बैसागोखौ माबायदियै फालिबोयो फालिबोदोंमोन आरो आथिखालाव बर'फ्रा माबायदि बे बैसागुखौ फालियो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो मोनथिनो लुबैदों
औ नोंथां थारैनो बैसागु होनब्लाथ' जों मोननै रोखोम नि बैसागु दङ नङा होमबा नोंथां
औ
औ जेरै जोंना मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु आरो ना औ जेरै जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरोना जेरै गोदोनिफ्रायनो बे सोलिनाय आरोना जेरै जोङो मोसौ बैसागु खौ होनोब्लाथ' जों सानसे सिगां फिथाइ सामथाइखौ जों नागिरनानै दोनो आरो ना।
औ
बे फिथाइ सामथाइफोरानो जाहैबाय जेरै दिग्लि गुथि थाराय थारायनि बेदर आरो जेरै जोंङो हालदै आरो फानिलाव फान्थाव बे फोरखौ जों रोगानानै दोननाय जायो आरोना।
औ
आरो सें स्रिं बेफोरखौ जों सानसे सिगांग्रो रोगानानै दोननाय जायो जाहाथे जोंङो ओग दिनै बायसायाव रोगाना दोनो आरो गाबोन बायसायाव जों मोसौ थु थुखैनायाव जेबो खस्थ' जाया आरोना। औ बेनिखायनो जोंङो बे बेखौ जोंङो ओ बेनि अखानायै जोंङो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोंङो माला सुनाय जायो आरो ना जेरै जों गथा गथा हानानै
औ बैसो मोसौ बैसागु खालि औ औ
आरो जेरै जोंङो बेखौ हाखांनायजों लोगोसे जेरै जोंङो साराय एबा खान्थानि जों हांगार मोनोना जों बेखौ थाव गोथारजों ओ लगायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ थिगानो हो
औ आरो बेनि उनाव जोंङो थारायनि बे देन्थाजों जोंङो मोसौनाव ओ बिदिनो फथा फिसा फिसा फोननानै होनाय जायो आरो ना।
औ
औ आरो जोंङो बेनि अखा बेनि उनाव जोंङो बेखौ हाखर एबा जों दैमाफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा औ औ औ नोंथां थारैनो आरो जोंङो बेखो थुखैखांनानै जेरै जोंङो बेखौ जेरै जों मेथाइ रोजाबो आरो ना खुगा मेथाइजों जेरै जों लाव जा फान्थाव जा होननानै बुंनाय जायो। आरो जेरै जों मोसौखौ बोसोराव फिसा मासे फिसा मानाया जायो होननानै जोंङो बेफोरखौ बिजोंनो खुगा मेथाइजों एसे रोजाबनाय जायो आरोना ओमफाय ओमफाय जोंङो बे फिथाइ सामथाइखौ मोसौनाव सारना होनाय जायो आरो ना बेनि उनाव जोंङो बे मालाखौ दैमा दैमानि फारसे जोंङो मोनसे दोननाय जायो आरोना। जेरै जोंनि मानसिफोरजोंबो जोंङो जेरै ओ जोंनि खाथ थि खालानि मानसिफोरजोंबो जोंङो मालाफोरखौ सोलायलायनाय जायो आरोना आरो बेनि उनाव जोंङो फागाजों फागा गोदानजों जों मोसौखौ खानाय जायो आरो। ना बेनि उनाव जोंङो फोथाराव हैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो बुंनो थांङोब्लाथाय जेरै जोंङो। बे मालाफोरखौ जोंङो ओब जेरै मोसौ गुलि बेफोर दोनहैनाय जायो आरो ना जेरै खामसालिफोरावबो मोनसे मोनसे आलायनानै दोननाय जायो आरो।
औ बेफोरबायदिनो आरो बुं बुंनोथांङोब्ला जोंङो यो बेह बे सानखालिनो जेरै जोंङो एकस'था एक मैगं थाइगं जानां गौ आरोना जेरै जोंनि बेमार आजारा ओ साग्लोबनाय जेरै माबा मोनसे बेमार आजार जानायफोरा हामो होननायखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो ना आगोलनिफ्रायनो बेनिखायनो जों बर'फ्रा एकस'था एक मैगं-मैगं थाइगंखौ ननायागिरनानै जायो आरो ना जेरै -खुंखा बिलाइ दिंखिया, गोबां रोखोमनि खान्थाल -थाइजौ जेरै लाथा लेवाफोरखौबो जों बुथुमनानै एकस' थक मैगं जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो जेरै जोङो मानसि बैसाग औ औ दोरोङारि जानाय लोंनायाव थारैनो आरो जेरै जोङो मानसि बैसागु होनोब्लाथाय बेफोरबायदिनो जेरै जोङो फुङावनो दोग दुगै दोलोब जोङो
औ
आलारि बाथि सावनानै जेरै जोङो बिमा-बिफा आजै-आजौ गासैखौबो आदै-मादैमोनखौ जों खुलुमगोरोनानै जेरै जोङो बिसोरनिफ्राय बोर लाग्रानै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरोना।
औ
औ जेरै जोङो गामि फारसे बैसागु मोसानो मागिलांनो ओंखारो आरो जेरै गामिनि सेंग्रा सिख्ला आजै आजौ गासैजोंबो ज' लोगो नांनानै जोङो बैसागुखौ मागिनो थाङो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आगोलनि बायदि जेरै खाम, सिफुंजों दामनायफोरखौ खौ जों बांद्राय नुनो मोनला आरो ना। नोंथां औ आथिखालाव आरो बुं आगोलनिखौ जों साबसिन मोनोमोन आरो जेरै खाम, सिफुं सेरजा, जाथिं बायदिसिना लानानै जोङो मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' जोङो बिदिनो बक्स एबा जोङो केसेटफोर जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा हायोब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ दा जिखिनि नोंथाङा फोरमायबाय बे थारैनो नंगौ जोङो बेखौ दिनैहाय नुबोबाय थादों। दा जों आं नोंथांनाव सोंदोंमोन आगोलनि आरो दानि बैसागोनि सोमोन्दै दा आगोलनि आरो दानि जिबायदि बर'फोरनि बैसागो फालिनाय बे थारैनो जोबोद सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां जों बेखौ नुबाय जोङो खोनानाय बायदिब्ला गोदो गोदायहाय बर'फोरा बैसागु बैसागोखौ फ्राय से दानसिमहालागै फालियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो मोनथिनो मोनो औ नाथाय आथिखालाव जोङो स्नि सान बेनि गेजेरावबो जोङो नि सानखौ फालिजोबि बायदिबो जोङो नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायाव नोंथांमोननि जायगाखै माबायदि आं ओ मोनथिया नाथाय जोंनिखि बेबायदि खौ जों नुनो मोनो बेनि औ बेनि गाहाय जाहोनानो आ जानो हागौ आथिखालाव समनि आंखाल आरो मानसिफोरा गासैबो ओ बेस्थ' जाबाय नङा होमबा नोंथां ओ जोङो गोदोहाय नुनो मोनोमोन बर'फ्रा गाहायै थांना थानायनि राहा होनना बुङोब्ला आबाद मावनाय आरो बे बैसागो फोरबोआ रंजानाय आबादजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारो नोंथां।
अ बेखायनो जाहाथे उनावहाय जोङो ओ सुबुं माहारिया आबादखौ मोजाङै मावनो हायो जोंनि ओ जि देहा सोलेरा मोजाङै थायो जानो हागौ ओ बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै फालिबोयोमोन। नाथाय आथिखालाव सुबुं सोद्रोमसिया जौगानाय लोगो लोगोनो आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानिबो मावबाय दायो बर'फोराबो गोबां साख्रि आवला बा साख्रि मावग्रा दंसै बिजनिस मावग्रा दं सै ओ जेरावहाय जोङो आ एकदम नांगौ बायदि ओ माने समफोरखौ जोङो होनो हालिया जायनि जाहोनाव जोङो दिनैहाय ओ बैसागोखौ खोफ ओ खम फालिनाय नुनो मोनबाय बेयो औ दा बेबायदि जोङो ओ नुनो मोनबाय। लोगोसे जोंनियाव मोनसे सोलायनाय फैबावबाय आरो जेरावहाय बैसां बैसागो होननानै जोङो बुंनाय जायो। जेरै ओ बे बैसागोखौ जोङो आथिखालाव ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंबो जों रंजानायखौ नुनो मोन। लोगोसे फ्रि बैसागो होननानै बुंदों जेरैहाय आगु बैसागो बेबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फैबाय। दाना हागौ बे ओ गोबावहाय माने गोबाव जायाखै बे जोंनि बर' समासाव फैनाया
औ।
दा आगु बैसागोआ बेनो जे जोङो गाहायै इउनिभारसिटि एबा कलेजफोराव
औ।
ओ जेरावहाय जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै फरायफैयो नङा होमबा नोंथां? दा बे बै बैसागो समाव जोङो हयथ' न'आव बयबो थांलायगोन बे समखिनिखौ जोङो नुलाया जानो हागौ। दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै हयथ' खनसे स्राय रंजानो बे आने आ सान-सानस्रिया एबा मोनदांथिया जोंनाव हयथ' फैदोंमोन। दा बेखायनो बैखौ लानानै ओ बैसागोनि सिगां बेखौ जोङो ओ खुंनाय जायो। बेखौ नुनो मोनो बेखौनो जोङो फ्रि बैसागो बुङो नाथाय आथिखालाव जोङो कलेज इउनिभारसिटियाव बे ओ ओ थायालासे बा बेसिम सिमा जाना थायालासे बियो गुबुन गुबुन गामियावबो माने दिनैहाय जों नुनो मोनबाय गामियावबो आथिखालाव जोङो फ्रि बैसागो एबा आगु बैसागो रंजानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजआव बैसागो रंजानायखौ जोङो माने ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आ आगोलनिजों आरो आथिखालनिजों आरो आथिखालाव जों बे खौ नुनो मोनबाय दायो बर'फोरा ओ आबाद मावोब्लाबो जोङो मोसौजों बांद्राय बेबायदि हालेवलिया। गोबां बर'नि नखरावनो जोङो मोसौ खौ नुनो मोनलिया आथिखालाव टेक्न'लजि एबा बेरोंदामिना जौगानाय लोगो लोगो जोङो ट्रेक्टर बायदि फोरजों जों दिनै आबाद माव आबाद मावनायखौ नुुबाय जायनि जाहोनाव
आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ जायनि जाहोनाव जोङो मोसौ बैसागोआबो ओमफ्राय आवगोलाव जेरैबायदि जायोमोन दैमा बिलो
औ गोबां औ गोबां जेरै गोबां मोसौखौ न'ख'- नखरावनो गोबाव गोबां मोसौखौ जों नुनो ओ मोसौ गोबां नुनो मोनोमोन आरो ना। जेरै औ दाथ' जेरै जोंनि न'खर फोरावबो जेरै मासे मानैखौल' जों नुनो मोनो आरो ना।
नुनो मोनसै औ दा बेबायदियानो दा बेफोर मोनसे जोंनि सोलायनाय रंजालि बैसागो फालिनाय बिथिङाव।
औ
दा बे ओह जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। दा ओ जेरैबायदि दा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ जेरै बैसागुनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय औ नों थारैनो
दे बिदिब्ला साबायखर थाब नोंथांनिसिम
औ नोंथां थारैनो
औ हागोन